औ हेलौ औ खोनादों औ दे आ नोंहा माबाफोर सोंनांगौ दङ नामा जेनेबा
नों मा फिथाइखौ जानो मोजां मोनो।
औ नोंथां आङोथ' ओरैनो दा फिथाइ स फिथाइ सामथाइनि सोमोन्दै बुङोब्ला दाथ' दा फिथाइ सामथायाइनिबो बोथोर नालाय दै्लां बोथोरावथ' जोङो अनेक बेफोरबायदि फिथाइ सामथायाइफोरखौ जोङो मोननो हायो।
ह।
थ' बांसिन बेबायदि फिथाइफोरखौ जानो गाहाम मोनो आरोना जेरै जाबायदि दा थाइजौनि बोथोर दा बेबायदिनो खान्थालनि बोथोर ना बेफोरफोरखौ आं थाइजौखौ आङो जानो जोबोद गाहाम मोनो थारैनो। आरो बेबायदिनो खान्थालफोरबो दङ नालाय ओमफ्राय खान्थालफोरखौबो जोङो आङो जानानै जोबोद मोजां मोनो आरो। ओमफ्रायहाय नोंलाय मा मा फि। फिथाइखौ जानो मोजां मोनो नोंथां।
आङो थाइजौखौ जानो मोजां मोनो।
औ।
आरो बिदिनो गवाफा।
गुवाफा औ।
औ।
बे गुवा फाखोथो जोंनि बर'आव मा बुङो खमफ्रें न।
समफ्राम।
औ -औ -औ -सानफ्राम। बिद गुमारा। औ थिगानो आंबो मोजां मोनो बेफोरखौ जानो। ओमफ्राय नोंथाङा मा होनदों। ओमफ्राय नोंथाङा मा होनो बे खान्थाल गोथांखौ जानो मोजां मोनो ना खान्थाल गोमोनखौ बारा मोजां मोनो नोंथाङा।
आङो खान्थाल गोथांखौ मोजां मोनो बांसिन जानो।
खान्थाल गोथांखौ।
औ।
ओमफ्राय आरो ओरैनो मा मा बेबायदि फिथाइफोर जानो मोजां मोनो नोंथां।
खान्थाल थाइजौ आरो लिसि लिसु।
औ द।
आरो थालिर बेबायदिनो।
औ ओमफ्राय ओरैनो नोंसोरनि न'आवलाय ओरैनो मा मा फिथाइनि दंफां दोङो नोंथां खोन्थानो हागोन नामा।
औ हागोन खान्थाल दं थाइजौ दङ' आरो। सामफ्राम दं। बिसांखिनियानो।
औ आरो बेबायदि आरो बेलेग बेबायदि जाहोनो लिथुकु ओमफ्राय आरो बेबायदि आनारस बेफोरबायदि गैयाना मानो थागोन नोंसोरनि न'आव।
अ आनारस दङ लिथुखुवा गैया जाथ'वाखै। नोंसिनावलाय मा मा दङ।
जोंनावहाय बेफोरबायदिथ' बेबायदि माबा गैया जोंनावबो बिदिनो खान्थाल दंफां दङ लेसु दंफां दङ ओमफ्राय बिदिनो सुमफ्राम दंफां दङ। आनारसलाायथ' गैला ओमफ्राय थाइजौआबो दंमोन ओमफ्राय दायोबा थाइजौआ बुंफाङा थैबाय आरो गैला बेनिखायनो दा बिदिनो गामिनिफ्राय मानसिफोरनि मानसिफोरनि थाइजौ फोरफोरखौनो जायो आरो जोङो लाबोनानै।
अ।
बे औ। ओमफ्रायहाय बेफोरबायदिनो अनेक फिथाइफोर दङ दा आरो बेबायदिनो बाजाराव बाजाराव जेनेबा बेफोरबायदि आफपेलफोर मोनोना आङो बे आफेलफोरखौबो जानो जोबोद मोजां मोनो बेबायदि आंगुर। दङ बेफोरबायदि बायदिसिना जिखुनु बे फिथाइ सामथाइफोरखौ आङो जानो गाहाम मोनो मानोना बे फिथाइ सामथायाइया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो बेनिखायनो जोङो बे फिथाइ सामथाइखौ जेसेबां हायो बिदिनो एसबांनो जोङो जानाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जायो नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जों बे जाबायदि बेेलफोर बे आपेल जुसफोर थायोना ओमफ्राय बे आंगुर बे आंगुरनि जुसथायोना बेफोर जुसा जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरो मानोना जोंनि देहा मोजां बेबायदि थैफोरखौ मोजां लाखिनो थाखाय बे आपेल जुइस ओमफ्राय आरो बिथिं ग्रेपस जुस ना जों जेसबां हायो बे बेफोरबायदि जेनेबा बे फिथाइ -सामथाइनि जि बिदै जुसना बेफोरफोरखौ जोङो जानांगौ आरो जेसां हायो बेबायदिनो दा दाथ' फिथाइ सामथायाइनि बोथोर नालाय दा थाइजौआथ' दा जोबखाबायनो अब्लाबो दङ खायसे खायसे जायगायाव। ओमफ्राय आरो नोंथाङा ओरैनो बे माबा बे लकेल गामिनि फिथाइ सामथायाइखौ मोजां मोनो ना ओमफ्राय ओरैनो बे बाजाराव बे फाननो लाबोनाय आरो बे बाजाराव फाननो लाबोनायफ्राथ' जेनेबा बांसिनानो ओमफ्राय नोंथाङा माबायदिखौ जेनेबा जाना गाहाम मोना बे लकेलनि खौ ना बेबायदि बाजाराव बेबायदि फाननो लाबोनायफोरखौ जानानै गाहाम होनदों?
लकेलखौ मोजां मोनो बांसिन मानो होनबा बेयाव फ्रेस फ्रेस जायोना।
औ नंगौ।
जे जे जेसेबां हायो लकेल मा जानांगौ आरो फिथाइ सामथाइखौ। माने बे बाजारनियाथ' गोबावजों माने दोननानै फोमोननानै फोमोननाय जायोना।
औ।
बिनि थाखाय जोंङो हायोबा फ्रेसखौनो जा- जानाया गाहाम गाससिबो।
ओमफ्राय आरो नोंथाङा आंखौ माबाफोर सोंबावगोन नामा नोंथां?
ओंख्रिखौ जाना मोजां मोनो?
आं
औ।
दा बेनि बेलायाव ओंख्रिखौथ' गासैखौबो जाजायो खिन्थु आङो माबा बे गोखा गोखै बेफोरफोरखौ आङो जायो खम खम आरोना, खिन्थु जेनेबा दा गुबुन मैगंफोरखौ जा बायदि जानो हायो, बे गोखा गोखै बेफोरखौ आङो बारा जानो मोजां मोना आरोना। आरो अनला अनला खारि होनो ना? बे अनला खारिखौ जा जोबोद मोजां मोनो बेफोरबायदि आरो। ओमफ्राय नों थाङा बे अनला खारिखौ जायोना जाया?
आं अनला खारैखौ जायो बाट बै खारैखौ बांसिन मोजां मोनो आं खारै ओंख्रिखौ।
औ।
ओमफ्राय ओ नोंथां औ दे बुंलाय नोंथां।
ओ खारै ओंख्रिखौ मोजां मोनो होनदों बांसिन।
औ औ। आंबो मोजां मोनो। आंबो मोजां मोनो आरो जाहा न'आवथ' बांसिन समावनो जोङो बे खारै ओंख्रिखौ जोङो जायो आरो। मानोना जों बेबायदि जेनेबा बि अनला खारै बेबायदि ओ सजना बिलाइ, थास' बिलाइ बेफोर बायदिसिना बिलाइफोरखौ जोङो अनला खारै जायो आरो। ओमफ्राय नोंथांमोना ओरैनो बे अनला खारैखौ मा मा बिलाइदों संना मोनजादों? नोंथाङा बुंनो हागोनना एसे?
औ हागोन। जोङो बेलाहि अनला जायो आरो मैथ्रु फिथाइ, मैथ्रु बिलाइखौ जों जायो आरो मुला गोरान बेफोर अ जों अनला जायो
औ।
आरो मैथ्रु बिबारखौबो जों जायो आरो खायला गोखा बेफोरखौ अनला जायो, खायला गोखाया बांसिन मोजां जानो थाखाय। अनलाया दाउजों
ओमफ्राय आरो नोंथांमोना बे थाइगिरखौ जायोना जाया?
जायो नोंथां।
नोंथांमोना ओरैनो जेनेबा सप्तासेयाव खैबारसो जायो बेबायदि अनला खारै जानाया नोंथांमोननि न'आव?
मालाबा खननै जायो, ओमफ्राय खनसे ओमफ्राय हप्तायाव।
नोंसिनिया?
खोनाया नोंथां मा होनदों?
नोंथांमोन नोंथांमोनहा खनबेसे जायो?
औ जोंनिया जोंना बे अनला खारै जानायाथ' जोंहा एक्सुयेलि थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला हिसाब गैया दे जेखुनु जोंहा सप्तासेयाव सानब्रै सानबाया जोंना बे अनला खारै जानाया थाखायो आरो। बेबायदिनो उम नाफोर मोनोब्ला बै थाइगिरजोंबो बेबायदि अनला खारै जायो। ओमफ्राय आरो बेबायदि नोंथाङा बुंनाय बदिनो बिलाथि आरो बिथिं उम बेफोरबायदि मा होनो थास' बिलाइ ओमफ्राय आरो खांख्रिख'ला बिलाइ बेफोरखौ लगायनानै जोङो बेबायदिओ अनला खारै बानायनानै जोङो जायो आरो।
औ मोजां बिदिबा।
औ आरो जोङो जेनोबा उन्दैनिफ्राय जोङो जाबोबोनाय नालाय बेनि खायनो आङो जोबोद बे अनला खारैखौ जानो गोथाव मोनो गाहाम मोनो आरो आरो बे अनला खारैजोंसो ओंखामखौ जोबोद बोदजा जानो हायो आरो नोंथां।
औ।
जोंना नोंथां समा जाबाय दे आं दाननोसैदे नोंथां?
औ दे।